हेलौ
हेलौ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
खोनादोना नोंथा? औ खोनादों आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांनाव फन खालामनाय जा दोंमोन नोंथां?
औ मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां?
दा आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'नि हाबानि सोमोन्दै नङा होमबा नोंथां । दा नोंथाङा जागायजेनग्रोनो ना आं जागायजेनग्रोनो । औ बर'नि हाबा नोंथाङा जागायजेन अ बर'नि हाबा होनोब्लाथ' बियो जोंनि बर'नि मोनसे गोथार जुलि नुङा होमबा नोंथां ओ दा गिबियावनो जोंनि ओनसोलफोराव हाबाखौ माबोरै खुङो नोंथांनो आङो एसे बुंथिनानै होग्रोसै नङा होमबा नोंथां दा जोंनि ओनसोल फोराव जों औ जोंनि ओनसोलफोराव हाबानि ओ हाबानि बिदिनो ओ दा थामजि साननि सिगां बा जिबा साननि सिगांथ' जोंहा थारिग दाहैनाय जाग्रोयो नङा होमबा नोंथां बेनि सिगां जोङो थारिख लाहैग्रोयो थारिक थारिक लायहैनायाव हाबानि डेट ला खालार खालामनायावहाय जोङो हाबाया माबे समाव टाइम दं माबे खालार खालि हाबा लानो हाथावथाव माबे खालार खालि जोंहा हाबानि लग्नआव दं बेखौ नायग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां दा बिनिफ्राय जोङो औ बिनिफ्राय जोङो दा हाबानि खालारखौ नायनानै जि थारिखआवहाय हाबानि दिदाहाय थि जायो जे जे समावहाय हाबानि टाइमाहाय दङ बेयावहाय जोङो थि खालामनानै लायो नङा होमबा बिनि उनावहाय हिनजाव गोदान लायो नङा होमबा डाटा बरायलायनाय जायो नङा होमबा नोंथां गिबियावनो गिबियावनो हिनजावखौ खायफाबा हिनजाव गोदाना खायफाबा सोरनियावबा फैनानै था फैग्रोयो सिगां आरो खायफानाबा डाथा लानानै लायो आरोना आं डाटा लानानै लायनायखौनो खोन्थानोसै नोंनो दाथा थांनोसै हिनजाव गोदानाव हिनजाव गोदानाव थांनानै हिन्जाव गोदानखौ थांनानै न'निफ्राय लानानै फैसि डाटा बरायनाय हाबाफारिया जानोसै बिनि उनावहाय डाथाफोरखौहाय दसे ओ ओ न'आवहाय सोनानैहाय माने मेंनायफोरखौ दै गांनो सोरबा दै गांनाय सोरबा गय जानो लुबैनाय सोरबा साहा लोंनो लुबैनायनि थाखाय दसे सम बिसोरखौ रेस्ट लाहोनाय जायो आरोना दा बिनि उनावहाय जोंहाथ' हाबा खुंनो थाखाय जोंहा बैराथिबो नांगौ जायो नङा होमबा सानै आरो सानै नांगौ जायो आरो हौवा गोदानजों थाफानो लोगोसे मेथर सेग्रां नांगौ जायो बिनिफ्राय बिनिफ्राय जोंहा हिनजाव गोदानजोंबो थाफाग्रा थायो जाहैबाय बैराथि सिख्ला दा बिनिफ्राय जोङो हाबा हाबाखौहाय ओ जुलि होनो थाखाय मन्दपसिम दसे सम जिरायखांनायनि उनाव रेस्ट लाखांनायनि उनाव ओ बरायनानै मदबसिम लेंनानै लाबोयो आरोना बिनि उनावहाय बे बिनि उनावहाय सासे पुरुहिता बिसोरनि गोथार जुलिनि थाखाय जयग' होगोन आरो हाबा होनानै होगोन आरो बिनि उनावहाय ओ जायफोर न'नि मानसिफ्रा न'नि मानसि बा जाथि खुरमा बाय बाहागिफोरा हाय आस्रिबाद होयो आरोना खायफाबा जोथोब होयो खायफाबा जोथोबनि नामाव बिदिनो रांनि दान होयो बेबायदियैनो आरो खर'आवहाय माइरं होनानै बिबार होनानै बिसोरखौहाय उम मान बावो आरोना बिसोरखौ बेखौ मान बावो आरो हौवा गोदान हिनजाव गोदानाहाय
औ माने माने बे माबे मोनसे हाबायाव जागोन मानो होनोब्ला जोंनि बरनि हाबाया गोबां रोखोमनि दङ ना आं खोनानायाव माने ओ जेरै गोथार जुलि हाबा जेरै खारसननाय हाबा जेरै आ रो हाथासुनि हाबा बे माबे मोनसे थाखोआव गोलैगोन
जोंनियावहाय नोंथां बे जोंनियावहाय हाबा हा थासुनि हाबा नंलिया आरोना नोंथां बियो
औ बे गोथार जुलि हाबा जागोन ना
औ हाथासुनि जालिया बियो गोथार जुलि हाबाखौनो बुंनांसिगोन जोंनियावहाय ओं उम औ ओमफ्राय दा बिनिफ्राय गोदो गोदायथ जोङो हाबायाहाय अनेक रोखोमनि जायोमोन जेरै खोनानो मोन्दों आबै आबौनिफ्राय ओ ओ हाबायावहाय जे दानाखि पेन्देलफोर खोङो नङा होमबा स्क्रिनफोर स्क्रिन खोङो नङा होमबा नोंथां औ सोंनाय जायो दा बेफोरबायदिया गोदोनि समाव गैयामोन नालाय थालिर बिलाइखौनो माने पेन्देल महरै साजायोमोन आरोना गोदोनि समफोराव बेनिफ्राय आरो दा ओ औ थालिर बिलाइ औ बे थालिरनि बिलाइखौ खौनो खोबोमोन आरोना गोजौआवहाय
गोदोनि बिदिब्ला जोङो ओ मोनथिनानै मोनो नङा होमबा थालिर बिलाइ बायदि बाहायो बिदिब्ला जोङो गोदोनि हाबाया जोंनि मिथिंगाजों जोबोद
गोरो औ सोमोन्दो दं गोरोबफ्लेनायमोन आरो गोदोनि समफोराव ओ हाबायावहाय दानि बायदि थुरसिफ्रावहायओंखाम जायामोन आरोना प्लास्टिकनि थुरसि दाथ ओंखारजोब्बाय नङा होमबा मिसिनजों बानायनाय बै समावहाय
औ नोंथां
फस्ला बे थालिर बिगुरा न आव गैया होमबा बेजोंहाय बेखौहाय माने थाम थानाय थानाय जखानि हाग्राफोरनो दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय मा रोखोमै जायोमोन हाबाया बरनि हाबाया आथिखालाव माबायदि जायोमोन गोदो माबायदि जायोमोन आं नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदोंमो नोंथां
आथिखालावथ बिदिनो बै प्लास्टिकनि प्लेटावसो जानाय जायो ओंखामफोरखौ बांसिन साहाफोरखौबो प्लास्टिकनि गिलासाव होनाय जायो
औ
बेनि उनाव गोदोआवथ जेनेबा बै थालिरनि फस्लायाव जानाय जायोमोन मोजाङै थबस्र थबस्र हासनानै मोजां बेखौ ओ थोरसि बायदि बानायनानै बेवहायनो ओंखामबो बेवहायनो गासै ओ जाग्रा मुवाफोरखौ होनाय जायोमोन जायनि गेजेरजों जाखांनायनि उनावबो जेबो आबहावानि गेब्रेंनाय जायामोन नाथाय दानि जि गोदान हाबा बेवहाय जों बांसिन बै प्लास्टिकनि थोरसिखौनो बाहायनाय नुनो मोनो जाय थोरसि गिलास बायदिसिना बांसिन जिरादखौनो बाहायनाय नुनो मोनो जाय जिरादनिफ्राय जों जाखांनानै लोंखांनायनि उनाव आरो धंसबो खालामबावनाय जायो मिथिंगाखौ ओरैनो हाबायाथ जोंनि थिं गोथार जुलिबो जायो गोथार जुलियाव गोबां नेमखान्थि थायो। बिदिनो आसारिया हाबाखौ दानो बिदिनो बिनि सिगाङावहाय नायहैनाय जायो खैनानि न'खरावहाय बिनि उनाव खैनाखौलायनो थांनाय जायो हाबानि सानसे सिगांखालि हराव बिनि उनाव ला बोनानै अखानायै जोंनिथिं जानाय लोंनाय ओ रिसिपसननि हाबाया जायो
औ
ओ बिनि उनाव हाथासुनि हाबा हाथासुनि हाबायाथ' बियो
औ औ हाथसुनि हाबा खौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा माबोरै माबोरै जायो?
हाथासुनि हाबाया बियो हरखाबै लाबोनाय जायो खैनाखौ
औ
माने हरखाब लाबोनानै हरसेनि गेजेरावनो हाबाबो जागोन जानाय लोंनायबो जगार खालामनानै हरसेनि गेजेरावनो फोजोबनाय जायो।
औ नोंथां औ
दानिया बेबायदि हाबाखौ बांद्राय नुनो मोनलिया
ओम
गोदो जों उन्दै-उन्दै समाव नुनो मोनोमोन बांसिन
औ
ओरैनो बांसिनै दानिया गोथार जुलिखौनो खालामनाय जायो
औ औ नोंथां लासैनो होमबा आस्थे आस्थे सोलायलांबायना नोंथां?
औ बिदिनो जुगजों लोगोसे जोंनि माखासे नेमखान्थि बैफोर गोदोनि जा नेमखान्थिफोर दंमोन बैफोर सोलायलांबाय थानो हमदों
औ गोदो गोदोनि ओ हाबाफोरावहाय आरो मेथाइफोर फोरबो दंमोन ना? बैराथि सिख्लाफोरनि ओइ बैराथि ललिया नोंसोरनि खिबु एल एल गय खावनायखौ जों जालिया हानलायनाय दंमोन ना
औ नोंथां नाथाय दिन दानि जुगाव हाबानि मेथाइखौनो खोनानो मोनला माथो नोंथां
खोनानो मोनलाथ' नोंथां
गोदो जा एसे दोंसे दोंनै दिहुनना गोलांबाय बेखौल'सो खोनाबाय थायो
औ नोंथां औ औ दा जुगानो जोंनिया सोलायलांबाय सोलायलांनो हमबाय माखासे निमनि निथिफोरखौबो जोंनि आसार खान्थिफोरखौ सोलायलांनो हमजोब्बाय नङा होमबासै नोंथां?
औ नोंथां नोंथांमोननिथिंजाय बै जानायफोरा माबादि होयो?
जानायफोरा जोंनियावहाय हाबायावहाय बिबदिनो जायो नोंथां जेरै नोंथाङा बुंदों ओ बुंदों हाथासुनि हाबा नोंथाङा बुंदोंना बे सानसेयावनो जानाय नाथाय जोंनियावहाय ओ हाबा खालि गोथार जुलि खालि जोंनियावहाय ओ जेरै जानायफोरा मिरामिस जायो आरोना ओमफ्राय बिब्दिनो बेदर आखायखौहाय जोंना हाबानि सानसे उनावसो मोनजायो आरोना सानसे उनावसो सानसे उनावसो जाहोयो आरोना हाबा जाखांनायनि उनावसो जोबनायाव ज जाहैयो बिनि सिगां जोंनिया हाबाथारि खालि जोंनियावनो मोनजाया आरोना माना आरोना
औ बै ओ हाथासुनि हाबायावबो ना नोंथां?
हाथासुनि हाबायावबो औ नोंथां औ।
औ आदसा।
बेबायदिनो एखेयानो आरोना।
दा आङो।
बेंक बायदि दामजु दामोना दामा नोंथांमोननिथिं।
दामजु जोंनि जोंनियावबो दामजु दामो नोंथां बिदिनो बेंक पार्टियाथ' थाखायो जाहैबाय नोंथां। औ बेम पार्टि थाखायो। बेयो हाबायावनो गोथोर जुलियाव जोंनियावहाय नांगौ। खागौ आरोना हाथासुनि नोंथाङा बुंदों हाथासुनिखौ जा। जाब्र'बनाय हाथा हाबाखौ साथासुनि होननानै बुंदों नोंथाङा ना जाब्रबनाय हाबायावबो दामो आरोना । जोंनिजों दा समाबो जाबाय नोंथां दा नों। नोंथांजों हाबानि सोमोन्दैयै सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांजोंबो रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन्थों दे नोंथां।